हेल' औव खोनादों नोंथां? ओ माबोरै दं नोंथाङा?
अ आं मोजाङैनो दोङो नोंथां।
औ बिदिब्ला आङो नोंथांखौ दिनैनि बे समाव कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि बागै आङो सुंद' सावरायनो होननानै नोंथांखौ आङो फनखौ खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा आंनो दसे समखौ होनो हागोना नोंथां
औ औ नोंथां औ होनो हागोन।
औ। जोंनाथ' बिदिनो दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला गिबियावनो जोंनि बर'फोरनि खुगायाव। फैयो हाय अनज्लाजों दाउ। सबायजों साम' औ नारजि अमा बेफोर ओंख्रिफोरानो जोंनि खुगायावहाय गिबियै बेफोर ओंख्रिनि मुङानो जोंनि खुगायाव गिबियै फैयो आरोना नोंथां। बेफोर ओंख्रिया जोंनि बर'नि जानाय ओंख्रिल' नङा होननानै जों मिनथिना मोनो बेयो जोंनि बर' समाज एबा जोंनि बर' हारिजों माबा मोनसे। मोनसे नङा माबा मोनसे सोमोन्दो थानाय ओंख्रिबो होननानै जोङो बेखौ साननानै लानो। हायो।
औ औ नंगौ।
थिनानै मोनो जेरै जोंहा अनला ओंख्रिनि बेलायावनो जा जोंहा माबेबा मोनसे हाबा एबा जोंना ओंखाम गोरलै जायो जानाय बिदि। बिदियाव मोनाब्ला जोङो बे ओंखाम गोरलै जानाय एबा जोंनि बर'नि हाबा बेखौ जोङो जाफुंसार होननानै जोङो मोनथिना मोनो
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो
बिदिनो नोंथाङाबो आंनि सेराव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै सुंद' सावराय फरायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथाङा मा होन्दोंमोन आंनो फोरमायफिनना होनो हागोन ना नोंथां मानो होनो। अब्ला आङो नोंथांनि बाथ्राखौ एसेबां खोनास्लाबनो हादिया
औ नोंथाङा। जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै सुंद'यै फोरमायलांनो हागोन ना नोंथां
औ औ औ हागोन नोंथां नोंथाङा सोंनाय लेखा आङो फोरमाय बिदिनो होनना आखाइयाव लाबाय नोंथां ओ दोरोङारि ओंख्रि होनोब्लाथ' जोंनि बर' समाजावहाय गोबां रोखोमनि दोङो आरोना नोंथां ओ जोंना बेबायदिनो बर' सुबुं फोराहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां मैगंफोरखौ बेबायदिनो संनानै जाबोयो जेरैहाय जोङो हाग्रा बंग्रायाव नागिरनानैबाबो जोङो ओ ओंख्रिखौ जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंना बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जोंना गोबां ओंख्रिया मख'जायो थिग बेबायदिनो जोंना गिबियावनो दोङो अनला जों दाउ जायखौ जोङो बर'फोरा जोबोद मोजां मोनो जानो आरो लोगोसे दोङो जोंना ओ नारजिजों अमा ओ थास' बिबारजों अमा बेदर सबायजों साम' बा सबायजों दाउ एम्फौ लाथाजों मैथा बायदिसिना ओंख्रि जानायखौ जोंङो बर'फोरखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो बेनि अनगायैबो बर' फोरा ओ दा दैज्लां समावहाय जेब्ला नाया गोबां ओंखारो अ ब्लाना बै नाखौहाय नाफाम बानायना दोननायखौबो जों नुनो मोनो आरोना नोंथां बै नाफामखौबोहाय जोङो जानायखौ नुनो मोनो बर' सुबुंफोरखौहाय दानिया आङो नोंथांनो फोरमायना होनोसै बिदि जोङो ओ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जे नारजिजों अमा बेदर बेखौहाय माबोरैहाय सङो होनोब्ला जोङो गिबियावनो ओ नारजिखौ लाग्रोनांगोन ना आरो नोंथां जोङो नारजिखौ बोरैहाय बानायगोन होनो ब्ला गिबियावनो जोङो फाथो दंफांखौ फोना होनांगोन आरोना दंफां नोंथां फाथोखौबो खांनायनि उनाव जेब्ला बियो देरगोन बेनि बिलाइआ रानाय जागोन अब्ला जों बिलाइखौनो खानानै फोरानना दोनग्रोनाय जायो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बै नारजि फोरानना दोननायखौनो ओ मा मोनसे बा नै मनि उनावहाय जोङो बे नारजिखौ जा मोननाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो बे बिलाइखौहाय सोमना दोननांगोन सोमना दोनखांनायनि उनाव बेखौ गुरै खालामनांगोन गोन गुरै खालामखांनायनि उनावहाय जेब्लाना बिनि गोखाया एसे ओंखारो अब्लाना जों बेखौहाय सारायाव लांनानै एसे रुगारना होनाय जायो आरो ना नोंथां मानो होनोब्ला जोंना रुगारोब्ला बेनि गोखाया एसे खम जायो होननानै ओ सुबुं माहारिफोरा सानो बेबायदिनोहाय जोङो नारजिखौ संनोबोला गिबियावनो जोङो अमा बेदरजों संनोब्ला जोङो अमा बेदरखौहाय गिबियावनो था, पियास, बानलु मस्ला मस्लि हालदै बायदिसिना होननानै जों गिबियावनो अमा बेदरखौ एवफ्रामग्रोना लानांगोन आरो ना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो ओ एवफ्रांखांनायनि उनावहाय बेदरखौ खांनानै बेयावनो जोङो नारजि खौ होनाय जायो नारजिखौ होखांनानै जोङो बेयावनो दोलो दोलो खालामनानै बे नारजिखौ सागंजों सानाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो नांगौ रोखैम रोखोमनि दै होनानैहाय बेयाव जोंनाथ' खारै गैयाब्ला नारजि ओंख्रि या जायानो होनजायोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो जोङो खारै होनानैहाय बेयाव आरोबाव अमा बेदर एव फ्रामना दोननायखौ होनाय जायो आरोना नोंथां होखांनानै बेबायदिनोहाय जोङो आधा घन्टा बा से घन्टासोनि उनावहाय जोङो बेखौ खांनानैहाय मोन खांनाय जायो नोंथां खांखांनायनि उनावहाय जोङो बेयावनो जोंनि बर'निनो दोरों आरि मस स्ला जेरैहाय जोंना दुन्दिया जायखौ बुङो आरो बेनि अनगायै जोंना गंगार दुन्दिया बा खासिथारा बेखौ होनाय जायो आरोना नोंथां ओ थिग बेबायदिनोल' नङा जोंनिया ओ नारजिखौहाय ओ नाजोंबो रुदुबनानै जों जानाय खौ नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ जेरैहाय जोङो गिबियावनो नारजि गोरानखौ लानानै बेखौ ओरैनो गोरानैनो ओ एवग्रोना लानाय जायो आरो ना नोंथां जेनबा बियो गोरान जाथारनायनि थाखाय बेबायदिनो एवखांनानै जोङो नाजों संनोब्ला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
नाखौ संनानैहाय बेयाव दै मस्ला मस्लि होन दै होनानै बै एवफ्रामना लानाय नारजि गोरानखौ ओ दुफु दुफु सेब्लेनानै जोङो ओ बेवहाय सान द्रि बा ओ बायदिसिना आइजेंखो लानानै जोङो सालिना नै होनाय जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां जायखौ बुङो जोङो नारजि खफ फ होननाय बेबायदिनो जोंनि बेखिजाय नारजिखौ संनाय जायो आरोना नोंथां नोंथाङा बो आनों फोरमायना होनो हागोन ना जोंनि बरनिनो दोरोङारि ओंख्रिनि संनायनि बागै जा जों सबायजों सामखौ माबोरैहाय सङो
औ हागोन नां थारैनो हागोन? बिदिब्ला जोंना ओ सबायजों साम स संनो थाखाय गिबियावनो जोंना साम आरो सबायनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां? औ बिदिनो जोंना ओ सबायखौहाय खायसे खायसेया जोंना नआवनो फोयो बि बिदिनो ओ नाथाय खायसेया जोंहा नआव मोना बिदिनो जोंहा नआव गैयाब्ला थाय जोंहा बेखौ बाजार एबा गलानिफ्राय बाय नानै लाबो नांगौ जाहैबाय बेनि उनाव जोंहा सा-साम नि गोनांथि सामखौबो खायसे खायसेया ननि फुखुरि हा खर एबा बा बिदिनो जोंना दैमा दैसाफोराव खननानै मोनो नाथाय जों ना खायसेया खननानै मोनाब्ला बेखौबो जोंना बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जाहैयो
औ औ नंगौ नोंथां
नि उनावहाय जोंहा बियो खिगारनो एबा बिनि ओ जा जानाय मैला बेफोरखौ ओ खिगार होनो एबा‌ गा ओ बेन नि बिखुङाव थानाय बायदिसिना मैला मैलि सिथाबनायखौ एबा बिजानुफोरखौ खारहोनो थाखाय बिखौ हरनैनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो
औ औ नंगौ
औ बेखौ सोमखांनानैहाय जोंहा जेबोब्ला हरनै जायो अब्ला जोंहा बोखांनानै बेखौ मोजाङै सुनानै लानाय जायो बेनिफ्राय सुनायनि उनावहाय जोंहा बे खौ ओ सुनायनि उनावहाय बेनि खुगा एबा दाखोनखौ जोंना एरखना लानाय जायो एरखनायनि उनावहाय औ एरख खांनानैहाय जोंहा आरोबाव बेनि खिबु एबा लान्जायखौहाय दानख ससे ससे दानसना लानाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना सामआ जोंखौ जों साम खौ सोबनानै जायो नालाय सामआ ओंखारबोनो थाखाय जोङो खिबुखौ दानसना लायो बेनिफ्राय जोंहा सामखौ दानसखांनानै खेब से मोजाङैनो सुफिनो बेनिफ्राय सबायखौ जोंना दानि मुगायावथ जोंना गोबां गेस बायदिसि नासो बाहायो नालाय बिदिनो सबाइखौ कुकार बायदिसिनायाव रुनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो बिदिनो कुकाराव रुखांना लानानै ना ओ बिदि सामखौहाय ओ एवफ्रामना लानाय जायो बे बे एवफ्रामनायावनो जोंना पियास सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर बायदिसिनाखौ हो नानै एबा मस्ला मस्लिखौबो होनानै लाफानाय जायो जाहाथ थे बेयो एवफ्रामनायावनो थावजों मोजाङै ओ बेनि सिं एबा मोदोमाव नांनानै मो ओ बिदिनो गोथाव जायो उनावहाय बिदिनो एवफ्राम खांनायनि उनावहाय जोंहा जा सबाय रुना लादों बे सबायखौहाय जोंहा बे सबायखौहाय जोहा उनावहाय एव सुफ्राबनाय साम'आव स'ल' लखबनानै होयो बेनिफ्राय लखब खांनानैहाय ओ बिदिनो गोबां अर सुना होनानै बेखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनाय जायो। बे समावनो जोंहा ओ जोंनि बर'नि ओ मोनसे ओंख्रियाव होफाग्रा ओ खारै होननानै बुङो बेखौ खारदै बे नङाब्ला जोंनि बर'नि ओंख्रिया मालाबाबो जाया होननानै जोङो मिथिना लायो एबा जोङो सान्ना नानै लानाय बेनिखायनो बे ओ खारदै खौबो जोंनो नांगौ जखानि होनानै लायो।
औ नंगौ
खारदैखौ होखांनानै बिदिनो गोबाव ओ अरखौ मोजाङै सुना होनानै बेखौ गोदौ होन होनाय होनायनि उनाव जेब्ला बियो मोननो जायो अब्ला बेवहाय जोंहा मोदोमनायनि एबा गोथाव जाखांनायनि न'आवनो मोननाय बायदिसिना मस्ला बिफां जेरैहाय जोंना गोंगार गंगार दुन्दिया एबा दुन्दिया नङाब्लाबो जोंना हाइजें बिलाइ बेफोरबायदि सिनाखौ जोंना होनानै लायो जाहाथे जोंनि ओ सबायजों साम' ओंख्रि संनाया जोंना जोबोर खद जानायजों लोगोसे बि बियो मोनसे मोजाङै मोदोमनाय फैयो बेनि थाखाय जोंहा बेवहाय ओ बेफोर मस्लाखौ होनानै लायो बिदिनो जोंहा बेखौ होखांनानै दसे जायो अब्ला जोंना खांनानैहाय बेखौनो जानाय जायो। जोंना औ बेफोर मैगंखौ जोंना दानि बर'फोरा संनायनि अनगायैबो बेफोरखौ गोबां गुबुन हारि रिखौबो जोङो जायो होननानै मिथिगो एबा संगोन होनना मिथिगौ थिग बेबायदिनो जोंना बर'नि गिदिर गिदिर एबा मुुंदांखा मुंदांखा जेरै जोंना बाजै हटेल आदा हटेल आइ हटेल बेफोरबायायदियावबो जोंना साम' एबा सबायजों साम' संनायखौ जोंना दानिया
औ औ नंगौ नोंथां
थाङो बेनिखायनो जोंना ओ गोबां हारिफोराबो जानानै बेखौ मोनथिना मोनबायदि सबायजों साम'जों संनाया जोबोर गोथाव जायो बेनिखायनो जोंना बिसोरो गुबुन हारिफोराबो जोंनिफ्राय सबाइजों साम'खौ संनायखौ गोबां सुबुङानो सोलोंनानै लाबाय बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय ओं औ नोंथांजों रायज्लायनो मोन नानै आङो जोबोर गोजोन्नाय मोनबाय
औ औ नोंथांजोंबो राय्लायनो मोना आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथांनिसि गोजोननाय
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां